औ औ खोनादों
ओमफ्राय नोंथाङा बरनि
औ
दानि ओ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन उम बरनि जानाय लोंनाय होनोबाथ जोंनिया ओ सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रै एफोरखौनो बुङो
खोनाबाय ना
औ ओमफ्राय नोङो अनलाखौ बोरै सङो बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन। उम अनलाखौ सिगां जों माबा सरि माइ माइरंखौ माइरंखौ जों सिगां ओ
ग्रोनांगौ सोमनानै दसे सम सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरोना ओमफाय बिनि उनाव उम जेब्ला माइरङआ एसे ओ गुरै जायो अब्ला बेखौ जों सुनानै दसे सम ओ फोराननानै दोनो आरोना दैआ जाहाथे गसरो इनि उनाव जोङो उम बे माइरंखौ उवालाव बा ओ दिंखियाव दे दाथ' आरो माने मिक्सार मिक्सार मेसिनावबो उनसै जि खुनु उन्नाय उन्नानै उन खांनायनि उनाव बेखौ उम संनो थाखाय ओ लाहार फाहार खामनाय जायो आरो ओमफ्राय हेलौ हेलौ
औ खोनादों दे
ओमफ्राय बेनि उनाव उम ओम सा थाव होबाय आरोना थाव होखांनायनि उनाव सारायाव थाव होबाय थाव होखांनायनि उनाव ओ सामब्राम आरि फानलु मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव जि‌ ओ अनलायाव जोङो मा होनो औवा मेवाइ औवा मेवाइ होयोबा औवा मेवाइखौ होग्रोयो एवग्रोयो औवा मेवाइखौ सामब्राम फानलु मस्ला मस्लि एवग्रोयो आरोना एवग्रोखांनायनि उनाव ओमफ्राय उम दै होयो दै होखांनानै बेखौ गोदौहोयो ग्लब ग्लबौ गोदौखांनानै उनाव अनलाखौ जोङो अनला उननानै दोननायखौ बेहाय आखाइजों एबा जिखुनु गलायनानैबो गलाय खानानैबो लाखायो सोरबा सोरबा सिगां गलाय खानानैबो लाखायो ओ ओमफ्राय बिनाव अनलाखौ ह हरो आरोना हरनानै बेखौ मोजाङै उम एरना होबाय थानांगौ नङाबा बियो गोदोनानै खामथाबो खामथाब नो खामथाबनो खामथाबो खामथाबनो सान्स थायो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव ओ अनलाया जाहाथे गुरै जायो, रुयो बिनि थाखाय जोङो सिगाङाव होफाखायो उनावबो होफ बो जायो आरोना खारै इसे होनानै होयो आरो ओमफ्राय बिदिनो, मोन ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव मोनबा बिदिनो जोङो अनलाखौ संनाय जायो आरो अनलाइननि ओंख्रिखौ दा नोंथाङा ओ नोंसिनिथिंजाय माबायदि अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। मानो हाया जानो? हागोन ओ गिबियावनो अन गुन्दै देनानै लाग्रोनाय जायो। आथिखालावथ' दिंखि देबां थांला बेनिखायनो मा होनो मिक्सार मेसिनाव मिक्चार मेसिनावबो दैयो। ओमफ्राय सोरबा सोरबि मिक्सार मेसि न गैयिफोरा एथौसि। थबसि होनना बुङोना? बे थबसि आव देयो देना लानानै। ओफ्राय बे देनायाव सोरबा सोरबा देफानायाव सामब्राम गुफुरबो होफायो बानलु एसेङै देना लानानै ओमफ्राय अ बेनि सिगाङाव आं बुंनो बावगरोबबाय अ माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो एसे गुरै जानायनि थाखाय। दसे सोमनानै बोखाङो बोखांनायनि उनाव देनाय जायो। देखांनानै ओमफ्राय ओ दै गुदुंआव होनाय जायो दै गुदुंआव होनानै दसे उनाव खारै हैयो।
ओमफ्राय बिदिनो माने थाव खारै जायो आरो थाव बो होयो। अनलायाव। ओमफ्राय बे र बेदरखौ एवफ्रानग्रोना लाय थावजों बेनिफ्रायसो होनाय जायो। बेबादिनो आरो। फ्रेसा
ओम। ओमफाय आरो मा मा ओंख्रि दंबावोमोन बर'नि ओंख्रि सबाय ओंख्रि सबाइ ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे बुंदो माबोरै संनाय जायो सबाइ ओंख्रिखौ? हेल' हेल' औ औ सबाय ओंख्रिखौ माबोरै माबायदि संनाय जायो एसे बुंनो हादो फोरमायनो हादों। हेल' खोनाबायना
औ
औ सबाइखौ माबायदि संनाय जायो? अ सबाय ओंख्रिखौ माबाय मादि संनाय जायो एसे फोरमायना होदो? जुदि मिथियोब्ला हेलौ हेलौ औ मिथियो सबाय सबाय ओंख्रिखौ जुदि सबाय ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होदो मिथियोब्ला।
औ हागोन हागोन हागोन। अ सबाय खौबो बेबायदिनो खारैखौनो जायो सबायखौबो ओमफ्राय थावबो जायो। दा बहा बहाबा बहा जायगायाव ओम सबायाइखौबो बेबायदिनो गिबियाव सबाइखौ सुगुरना लानाय जायो। ओमफ्राय बहाबा बहाबा जायगायाव दसे सम सोमन ना दोननो मोजां रुइनायनि ओमफ्राय बेखौ उम जोंङो रुग्रोनाय जायो रुग्रोनायनि उनाव गोदौबाथाय खारैखौ होनाय जायो ओमफ्राय बे जाबाय खारैजों संनाय प्रसेस। औ फ्राय आरो थावजोंबो सो सङो सोरहाबा सोरहाबा थावनि संनायखोथ' आं बारा मोनथिया ओ नोङो बुंनो हागोन आ थावखौ माबायदि सङो थावजों
हागोन सिग ओ सि-सिगां सबायखौ सुग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव उम थाव हो थाव हो थाव सेरनानै सामब्राम फानलु होनानै ओमफ्राय सबायखौ दसे सम एवफ्रांना लानाय जा जायो आरोना ओमफ्राय एवखांनानै खारै एसे होनानै दै होनाय जायो। ओमफ्राय दै होनानै दसे सम गोदौ होनानै जेब्ला ओ सबायआ रुयो अब्ला सबायाइखौ आं सागंजों सानाय जायो आरो। खोनादोंना हेल' हेल' हेलौ
औ
खोनादों ना?
बुंलाय
अ ओम जेब्ला सबाया रुयो अब्ला बे ओ सबायखौ सा गंजों सानाय जायो आरोना।
मोजाङै खोनायासै।
अ आं होनदों माने जेब्ला सबायखौ सबाइआ रुयो अब्ला सबायखौ ओ सागंजों सानाय जायो। आरो खोनाबायना? हेल' उम सागंजों सानाय जायो आरो ओमफ्राय दसे सम गोदौहोनानै उम जेब्ला मोनो अब्ला बेनो आरो माबाया सबाइ ओंख्रिनि संनाय प्रसेसआ। आं बारा मोजां मिथिलायलाङा बारा संफेरबाय थानाय जाया नालाय। हेल' हेल'
औ दे बुंबाय थालाय
अ आं आं आंबारा आंबा बारा मोजां मिथिलायलाङा बारा संफेरबाय थानाय जाया नालाय बेखायनो माबाफोरसो गोरोन्थि जाबाय नामा संनायनि सोमोन्दै बुंनायाव मिथिलायलांला आरोना। हेलौ हेल' हेल' खोनादोंना?
अ मोजां खोनायासै बुंफिनलाय
अ अ माने आं बारा मोजां मोनथिलायलाङा सो संफेरबाय थानाय जाया नालाय बेखायनो। ओम माबाफोरसो गोरोन्थि जाबाय नामा संनायनि सोमोन्दै बुंनायाव खोनादोंना
औ हेल हेल
खोनादोंना खोनायाखै? हेल